औ नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथां?
आङो नै नोंथां ओरैनो दङ।
ओ।
दालाय मा खालामगासिनो?
नै आंबो ओरैनो दङ।
हो?
आंबो ओरैनो दङ नोंथां।
अह जाखांबायना नोंथां?
औ जाखांबाय दासो जाखांदों। उम नोंथाङालाय जाखांबाय?
आंबो जाखांबाय नोंथां।
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया जोंना आलुसोमोन नोंथां।
अह। औ जोंना दालिसोमोन नोंथां।
अह।
ओ आङो नोंथांनो मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ।
नोंथा ओ नोंथाङा फ्रि दङबा राय्लायजागोन ना
रायज्लायनायालाय रायज्लायजागोन नोंथां आयदायासो सो मामोनबा
औ आयदाया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि दाउ अमा बोर बोरमा मोसौ फिनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ माने जोंनि बर'फोरनि बे दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला
औ
गोदो जोंना दाउ अमाखौ हाय बर'फोरा गोबां फिसिनानै माने न'खर सुंबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां
औ-औ
गोदोनि आरो दानि फारागखौ रुजुनानै नायोब्ला जों गोबां फाराग नुनो मोनो आरो जेनेबा जोंनि बर'फोरा दाउ अमा फिसिनाया बेलेग ओंथिमोन नाथाय दानि दाउ अमा फिसिनायनि ओंथिखौ आङो बेलेगखौसो नुनो मोनो आरो नोंथां गोदो जोंनि बे बर'फोरनि दााव अमा फिसिनायखौ साननानै नायोब्ला माने
दाउफोरखौ जोंना गोदो बर'फोरा माने आलासि जालायनाय मोनसे हुदायानो थ' दङ नङा होमबा
औ-औ
निफ्रायनो माने जोंनि बर'फोरा गोबां गारि मथर गैलायामोन नालाय बिदि बिदिनो न'खरनि सोमोन्दो जानायफोरा आलासि जानो फैब्ला गोबावजों गोबावजोंसो बिदि न'खरफ्राव आलासि जानो फै फैयोमोन नालाय बिसोरनि थाखायनो
औ
नाम बिसोरनि नाम खालामनानै दाउफोरखौ बा बोरमाफोरखौ अमाफोरखौ बेफोरबायदि फिसिना दोननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो
औ
नाथाय आथिखालाव बेफोर दाउ अमाफोरखौ फिसियालासेनो न'खराव जु जुदि सोरबा आलासिफोर थानाया थायो माफा मानै नाथाय बांसिनखौनो फ्राय बांसिन जोंनि सुबुंफोरखौ दा न'खराव जुदि सोरबा आलासिफोर फैयोब्ला जुदि ना बेदर जानांगौ जायोब्ला माबा हाथाय गला दखानफोरावसो बायनानै लायनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां
औ-औ-औ
गोदोनिया फिसिनाया बेफोरबायदिनोमोन जेनेबा न'खरनि बाय बाहागि आलासि फोर सोंलायनाय बिदिनि थांखियै गोदो दाउ अमाफोरखौ फिसियोमोन नाथाय औ गोदोनि मोनसे दाउ अमा फिसिनायनि मोनसे जाहोनाबो मा जोंना जिहेथु गोदो बर'फोरनि धोरोमानो जाहैबाय बा थौ धोरोम नङा होनबा नोंथां
औ
बाथौ धोरोम जोंनि जिहेथु गोदो बोलिल'सोमोन नङा होमबा बाथौआबो बे बाथौ बोलि होनायाव जिहेथु जोंनो दाउ बोरमानि गोनांथि जायो। बेनि थाखायनो माने जाहाथे जों गुबुननियाव नागिरनाङा बा नि न'आवनो मोननाय बायदि जोङो दाउ अमाफोरखौ न'आवनो फिसिनानै लायोमोन आरो नोंथां। दा नाथाय दा नाथाय जोङो नायनो थाङोब्ला साननो थाङोब्ला दाउ अमाखौ जोङो आथिखालाव गोबां माने बिजनेस लाइनावसो थांनायखौ नुनो मोनबाय आरोना आङो नोंथां। जिहेथु जोङो जेरै बयलार ब्रयलारफोरखौनो हमनानै नाय ब्रयलारफोरखौनो जोङो फार्म बानायनाय गिदिर गिदिर फार्म बानायनानै ओ फिसिनाय बिदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा‌। आथिखालनि मुगायाव आरो अमा फोरखौबो गिदिर बिदिनो फार्म बानायनाय बिदिखौ
दानियाथ' आरो ओ दानियाथ' आरो दाउ अ दाउ बयलारफोरखौथ' बांसिन मेडिसिन होनाय फोरखौबो नुनो मोननाय जायो गोदोथ' बिदि फोर गैयामोन खोमा ना नोंथां
गोदोथ' बिदि बेमार औ बेमारलायनो मुलि बिदि माबाफोर होनायखौथ' गोदो गैफेरामोन जाहोनाव जोंनियाव गोदो ब्रयलार फि फिसिनायनि खनसेबानो गैयामोन होनजायो नंङा होनबा गोदो जों बयलार खौनो फिसियामोन जिहेथु लकेल न'निनो बे दाउ बेफोरखौल'सो फिसियोमोन नाथाय दा बयलार बयलार फिसिनानै जोङो साननो गोनां बाथ्रा आरोना बेखौ मुलि होनानैनो फिसा दाउखौ नोङो मास मोनसेयानो नाङा बेनि गेजेरावनो बेसेबा गिदिर गिदिर खालामनाय देरनाय बिजि होनाय मुलि होनाय बेफोरखौ जायोब्लाानो जोंनि देहानि गोबां खहा जायो आरोना नोंथां बेफोर खौ हायोबा जा मोजां नाथाय माथो खालामनो बांसिन बिदिखौसो गोथाव मोनो होननायसो जाबाय आथिखालनि मुगायाव
औ औ
उम आथिखालनि मुगायाव बिदिनो बेमार आजार फ्राबो बिनि जाहोनावनो बांसिन जादों होननानै आं बुंनो सानो आरो नोंथां जिहेथु जोङो बयलार फार्म फुलिनाय लोगो लोगो जोङो साखाथि बाखा थिनि जायगाफोरखौबो हमनानै ला नोङो मोनसे बयलार फार्म खुलिबाय बेयाव खाथिजों नोङो एरायलाङोबा माबायदि मोदोमनाय मोनामनाय मोदोमनायथ' होना बेखौ मोनामनाय मोनो नङा होमबा थानोनो हाया जोङो खुगा माथेनानै थांनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंथ'
बेफोरबायदि मोनामनाया खि जोंनि देहाखौ माबा मोनसे खहा खालामा जागोन
बेफोरनि थाखाय आं सानो आरो ना जिहथु बयलार फार्म खुलिनो थाखाय मोनसे रावबो थांस'यै फैस'यै एसे गोजान जेनेबा बे जोंनि गामि जिहेथु लामा थांलाय फैलाय बेनि एसे जानगार न'खरनि न'खराव माने बे बारहावाया नांफैयै बेबायदि एसे जानगार जायगायाव बानायनायखौसो आं मोजां होननानै सानो आरो नोंथां जिहेतु थु बेफोरनिफ्रायनो जोंनि आथिखालाव बेमार आजारफोरा बांसिन जायो नालाय
औ औ।
औ दा आरो आजि औ बुंलाय नोंथां
ओ आरो जेनेबा अमाफोरखौ बोथ' दानि जु दानि मुगायाव फाराम बायदिसिना खुलिनायबो नुनो मोनसै ना?
औ नोंथां आरो नोंगौ नोंथां नोंगौ आथिखालाव आरो जोंना जिहेतु आसाम सरकार जि जोंना हेमन्त बिस्वशर्मा बि बिथाङाबो जोंना अमा फिसिनाय बा दाउ अमा बेफोरबायदि फिसिनायफोरनि थाखाय जिहेथु जोंनि आइजोफोरनो गोबां ओ हेफाजाब होनायखौबो आं नुनो मोनदों आरो नोंथां माने सापर्ट खालामनाय नु मोनदों जिहेथु ओ गोबां रांनि अनसुंथाइ बि बिदिनो होनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो मोजाङानो गुबुन फारसेथिं खालाम नायोब्ला। माने आइजोफोरा बेफोरखौनो लानानै बेफोरखौनो दाउ अमा फिसिनानैनो माने न'खरनि माखासे थाखा फैसा सुंनायफ्राव एसे हेफाजाब होफानो एसेबाबो हादों
औ हादों औ औ
उ
आरो अमाफोरखौथ' जेनेबा जों बर'फ्रा जानोबोथ' मोजां मोनखायो नङा होनबा?
नोंगौ नोंगौ जोंनि दा हाबाफोराव अमा गैयाबानो हाबायानो माबा मोनसे आद्रा थानाय थानाय बायदिसो मोनलाय लांग्रा जाबाय नङा होमबा? हाबाफोराव अमा नांथारगौ होननाय बायदि मोनसे बिदिसो जाबाय मास मासेल'जों जाया माथाम माब्रै माबासिम खौ होनाय गाहाम बेबायदिसो बारानिफ्राय बारा जालांबाय आरो दा जोंनि बर' समाजावहाय
उ औ बांसिनानो दा अमाखौ मानै माथामसोआथ' होनाय नुखासै नङा होनबा नोंथां?
औ औ
जोंनि औ बर'फोरनि जे हाबानि हाबायावथ' अमानि गोनांथियानो बांसिन जाखाबाय
औ
जानोबोथ' आरो बांसिन बर'फ्रा मोजां मोनो।
औ गोदोनि समाव अमाखौ लानानै हाबायाव मोनसे बै बारलाम्फा मिथियोना नोंथां बारलामफा? दाथ' जोंनियाव दा दाथ' जोंनियाव नुनोनो थांला नाथाय गोदोनि बे हाबाफोरावहायो गोदोनि सम समाव बार फायाबो मोनसे बिफाव लायोमोन आरोना जिहेतु अमा खबथां अमा खबथां जानाय बे खान्थिया दङमोन जोंनियाव बे अमाखौहायो दानस'नानै माने बिनि ख'